हेल'।
हेलौ।
हेलौ।
औ मा खालामदों आदा?
आङो
औ।
जिरायनानै दंलै लामायाव। थांलाय फैलाय मानसिफोरखौ नायबाय थांलाय फैलाय मानसिफोरखौ नायबाय थादां।
अ हारसिं नामा?
उम।
माला फैगोन?
आङो दानो थाङा आंहा मानसिफोर नायनो मोजां नुदों बार नांदों जि खोलो खोलोनो।
अ बिदिसो ओमबा नोङो।
फै। आययै फैसा बेगा हायाव गोलैनानै दं माथाब फाग्ला।
दिनै।
ओइ जि गोदाव सोरावखा।
आयै आयै आयै आयै।
सेस खालामोनलै दखुमेन्टा आंना दिनै।
से से सेस।
खर'फ्रानो खामानि होलालै सोला माबोरै गखो।
मा गोसोजानानै खेवखो आं।
सेस सेस सेस।
सिख्लाफोर थांदों।
आसा।
कलेसनि।
बेसोरखौन नायनानै बावाखै बे।
उम। गथ'आ जोंनि गामिनिसो माथो बेलाय। आइनाव सिनायलांबावबाय ओमफाय मानसिया।
दुब्लि बारियाव दंफां सायायाव जिरायनोसो मोजां जादों। थान्दा हारसिं नो। हा
बिनो फैदो बार जाहैनिसै
है गुदुं जांलै बेरायबाबो
नै नोंबा
मानसिआबा बोरै
फन खालामगोन र धोरोमखौ
मानसियाव ओरै थांनो
ओ आंङो धोरोमखौ फन खालामगोन।
खालामलाय
अम ओमफ्राय नोंसोर माला सफैगोनथाय
याव बेरायहैबानो जाबायब्रा।
अम
जोंङो बेलासे-बेलासि सौहैफिनबानो जाबाय माने मोनासे-मोनासे
अम
साथथा आथथायाव सहैबाबो अरजाया
अम
एबार थाब दानगोन दे आंङो आथ मिनिट आव दानगोन आं
लस जागोन
जाया
लस जागोन नोंहासो नोंजों लोगोसे आंहाबो लस जाफागोन माथो
दे नों बांसिन रायलाय
अम हरबावगोन आं थांबा दे बोराय
बिदि गैया अ सासेजों साबा खन खनबा हायोनो ना ओइ एफा गोबावनिबो गोसोआव थाया आं दालि आलु मैथा दाल दालि आलु मैथा
जानला मानला होनला जोबबाय
अम अ
दालाय मा ओंख्रि जालांङा
दा गैया जेबो गैया सालों लाल साहा
उम
लाल साहाजों जुखाम गोरान एवनाय हाय हाय
इसोर बोरैबा थारदे
एफा थग्रोन जादों नोङो
माथो मेगन खनाजों नाहरनांगौ एफा गोबावलाय
एफ्फा थग्रोन बिदि खालामहरो आयु आयु आयु आयु
नाहरदों आंखौ मेगन खनाजों सुकुथिजों थांदोंमोन
इ उ उ
दालि ओंख्रि जागोना जाया नों
दे बुंदो
होद नोंबा मानि थाखाय सोंदों
मा मानि थाखाय सोंनांग ओरैनो सोंदों आं
नै नोङो
हुदा दंब्रा बे गावनाव इदि माबा बुंग्रा
गैया नोंनासो थागोन
मानोथो बिदि सोंलाबायखो मानि थाखाय सोंदों वाइ
आं गोथाव मोनो दालि ओंख्रिखौ बेखायनो नोंखौ सोंदां गोथाव मोनगोना‌ मोना होननानै
नोंना फेबरेद फिथाइया मा
आंनि फेबरेद फिथाइया उम आनारस
लोमजाबासो हामगौ जानानै
थोद लोमजायो नामा एफा गोथाव फिथाइयानो
जै लेमबाथाय मोदोमफ्रु मोदोमखाबाय आरो
गोथाव जागौनो हायरे हाय मासे गोथाव
खोनायाखै दा बायनानै लाबो नोंसि नोंसिनिथिं मोनगोन थ बिराद मोनोन बा
दङ दंनाया बागान दङ ओमफ्राय दा एसे नांबावगौ दा मोनथवाखै दा मोनथवाखै बे माबा मुलि होनायसो
नुवाखै।
जानला मानला जाजाया ना‌ दा। माबाखौ फटल फिथाइखौ बायदि कालार होनानै।
होट बे बेलेक!
ओम मा बेलेग गासैबो मेडिसिना बारिजोबो दानिया।
दे नोंनिबा माला आमथिसुवाया
थालिर फिथाइआव माबायदि मुलि होयो नुवाखै नों आमथिसुवानि बोरैमोनथाय मेथाइआ बावबायलां।
आयदै
मोजांमोनथ
दे। मा जेबो बुङा नोंलाय। मा जेबो बुङा।
बुङाखै माथो।
बुंबाय था सिरि। सिरि थानो मोना।
लाबो आरो लाबो। थाइ-सामथाइया
ओम। माबा संनानै दोन अनलाजों अनलाजों दाउजों थाइबेङा थाय ओ। थाइबेङालाय मा। गैया जोंनाव होनबाबो मोनो।
एस' थाइबेंलाय माबाव जि बोरैबा होनखायो ओमफाय गैयाबाव।
बिस थाखा केजिल'सो।
एनथन खाइबेंखौबो थिग थिखाजागोन गुसु थान्दा मोनलायगोन नोङो।
ओम
जाबाय बरिया जाबाय। दे जाबाय आं दा र' रायलायनोसै गथ'फोरजों।
आ दे। साबासे बुथुम।
आमफाय ओइ सिखाखुब ओमफाय सिखाखौबो बेखौनो हा बेखौनो हागोन औ बावलांबाव मोनामबा ओमफ्राय
होद बावनाङा बावबाथाय नोंनि दाय।
नोंहा बुंबाय था सिखाया सिखाया सिखाया सिखाया होनहरबायथा फाग्ला।
उम बुंनायल' नङा थिगसे न'आव फैजासिम रायबोबाय थागोन। थांनानै बे ओ बेरायनायावबो रायगोन ओ। बेरायनायावबो रायगोन फैनायावबो रायगोन। न'आव मोनजासिम। उम एकदम फिथाइ -सामथाइनिल' आरो ना? जानायफ्राव
औ
दा बायदियावनो सबसिन गोथाव गोथाव फिथाइ ओंखारो ना?
उम
गरम बोथोर। गोमोन गोमोन फिथाइ जाबोला देहायाव बोलो फैयो।
अइ बुद सोमना दोनदो बुद।
बुत?
उम
बुट जानोबा मटर मटर सोमनांगोन बुट सोमनांगोन।
थैद मोननै मोनथाम जायो नामा? बै बुटखौल'।
थोद मोननै मोनथाम जाया जायो नामा? मोनथाय मोनद' माने मोनथामब्रा।
नाङा बुटखौसो जानांगौ इनारजि बारायो। बुदल'।
मा बुट? गासिबो गोथां बुस्थ थुआनो इनारजि होखायो। नांगौ। बुद मोनसेल' जायो नामा? आ।
उ। बेनो बेस।
नों बुटखौ बासि बासि जा।
हाहाहा माला फैय
बिदि गैया
बिदा रूयलाथ' नों था थाङाबा रुइखाला।
जालालै बुदा दा।
उम बेै गथ'खौ थिनहरबा हा जागोन आरो।
उम।
आं केनाव दानगोन दे।
मायाव?
थेन।
उम आंना बेसेबांङाव दानदोंमोन एलिफेनाव दानदोंमोन आं मैदेर मैदेर माने एलिफेन।
उम जाबाय।
दानो जाबायबो। आयौ। आनिसाय बांसिन रायजलायबाय।
जानला मोनला।
उमहो आंसो हरगोन। होद बेलेखा दस्रानाव हरनांगौ आरो खनसि रयलयनो खनसे रायलाय जाबजाया बिदि। उनाव।
माने।
बिदि बिदिसोमोन होननानै रायजलायबावगौमोन आं होनबा मोननाय नंङाना।
इसुर।
उम। सासेजोंनो खनबा रायलायोबा। खनबानि बारा मोनाना।
आ गाबोन रयलायदो आरो गाबोन रायलायदोलाय गाबोन रायलायदोलाय।
गाबोन मोनबावगोन नामा मोनाना?
मोना।
गैलाब्रा मोनला सासेजों खनबाल'। जोबजासे।
ओनबा दा रायलायला।
उमहो।
नों हरगोन ना मागोन?
हरथला। आंना माबा जाबाय मोनथाम जाबाय
दे आंना फर जासिगोन दानसै।
उम।
उम।
दो।